हो
खोनान नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामदों?
आं दा ओरैनो दङ नोंथां।
अ ओंखाम जाबाय नोंथाङा?
ओंखाम जाथ'वाखै नोंथां ओ दसथासोआव जानोसै नोंथां ओ नोंथाङालाय मा खालामदों? अ फ्रियानो नोंथां फ्रियानो।
अ नोंथाङा माबा बुंदोंमोन?
अ नोंथांखौ सोंदोंमोन नोंथाङा मा खालामदों होननानै।
अ आंबो ओरैनो दं नै अ नोंथां बिदि ब्ला आं कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय मानिखाय आं मोनसे आयदा लाना फैदों आरो बे आयदानि सायाव सावरायजागोन नामा नोंथाङा फ्रिबा।
अ सावरायजागोन दे नोंथाङा आं फियानो दं दायो दे। टपिकखौ बुंलाय एसे थां आयदाखौहाय।
मानेखि ओरैनोसो मानेखि सरासनस्रा गाननाय जोमनायनि सायाव आरो गोदो माबायदि बर'फोरा गानोमोन आथिखालाव बे गाननाय जोमनाया माबायदि महर लानो थांदों बिनि सायावनो सावरायनोसै आरो नोंथां। गाननाय जोमनाय होनना बुंब्लाथ' जों हिन्जावनि हौवानि गाननाय मोननै रोखोमाव नुनो थाङो आरो।
अ अ जागोन दे नोंथां औ औ। दे बिदिब्ला नोंथाङानो जागायगोरदो दे नोंथां सिगां गिबियावहाय।
औ जागोन दे।
औ दे।
जों औ बिदिबा आं बुंजेननोसै जोङो गोदो गोदायथ' जों अन्थाइ मुगा जेब्ला मानेखि मुगा मुगा बाय मुगासो फैदों नालाय सुबुं हारियाथ' बुंनो थांब्ला जों गोदो बेबायदि समाज दानानै बा रायजो जानाय जों नुनो थाङामोन। गोदोथ' सुबुं हारिया माने बे बिदिनो हाजो हाला दनदरफ्राव थानानैसो जिउ खुङोमोन बिसोरो जेब्लानिफ्राय साननो हनाय गोहो जायो अब्ला बिसोर एसे एसे मानेखि मानसिया सोलायनायनिफ्राय सोलायलांनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरो
मानेखि गोदो जोङो खोनानाय बायदिबाथ' अन्थाइ मुगानि समाव बिसोरो मैहुर खालामो मैहुरनिफ्राय जि बिगुर माबा माबि दंफां बिलाइ जेब्लानिफ्राय एसे साननो हनो रोंदों बिसोरो गावसोरनि लाजिनायखौ होबथानो थाखाय बिफां बिलाइ बा मैहुरनि बिगुर जेरैबायदि मोसानि बिगुर बा मैनि बिगुर बेफोरबायदि गाननानै गावनि लाजिनायखौ होबथानो बेफोरखौ नु नुनो मोननाय जादोंमोन आरो गोदो जों मानेखि बिजाबफोराव खायफा बेयाव फरायनो मोन नालाय बेफोरबायदिनि सोमोन्दै आरो बेनि अनगायै लासै लासै आं बर'निनो बुंलांनोसै बर'नि गाननाय जोमनायनि सायावनो जेरैबायदि बर' हारियाथ' जोङो गोबां दोरोङारि गियानफोर दं बेफोरबायदि बर' हारियाबो मोनसे जे मानेखे जेब्लानिफ्राय समाज दानानै रायजो खुंनानै जानो रोंदों मानेखि अब्लानिफ्राय बिसोरबो मानके गावनि गाननाय जोमनायखौ बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो बर' आइजो फोरा मानके जे बुथुमनानै लायोमोन जाहैदों जेरैबायदि एम्फौ फिथोबनिफ्राय बिसोरो खुन्दुं दिहुनना जि दानानै गावसोरनो मानेखि गावनि गाननाय जोमनायखौ गावसोरनि गासैनिबो न'खरनोनो गावसोरनो बिसोरनो आइजोफोरानो बुथुम थुमनानै होयोमोन आरो गोदोनिफ्रायनो बेफोर गाननाय जोमनायखौ जों नायनो थाङोब्ला बांसिनानो जोङो बर' हारिखौ मिथिंगानि सायाव सोनारनानै रायजो जाग्रा होननानै बुंनो हागोन मानोना बिसोर बिसोरो गाव गावनो गावनि रोंगौथि गोनां आखल आखुखौ बाहायनानै बिसोरो मानेखे गियान दोरोङारि गियानखौ बाहायनानै बिसोरो गावनि गाननाय जोमनाय जि जोमखौ दानानै लायोमोन जेरैबायदि हौवाफोरा जोंनि हौवाफोरनि गाननाय होननानै बुङोब्ला बिसोरो गामसा गामसा गाननायखौ जों नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव बिसोर हौवाफोरनि गाननायखौबो जोङो गोदोथ' जोङो गामसाखौ न'आवनो दानानै जोङो होयोमोन नाथाय आथिखालाव बै फोरखौ बांद्राय आथिखालनि हौवा मानसिफोरखौ जों गामसा बायदि गाननानै गाननाय बे खौ जों नुनो मोननाय जाला आरो बिनि सोलायै जेरैबायदि लंपेन्ट आरो बिनि अनगायै गोबां माने डिजाइन गोदान मानेकि गुबुन हादरफोरनिफ्राय फैनाय बा जोंनि हादर भारत हादरनो गुबुन जातिफोरनि ड्रेस बेफोरखौ जों गाननायखौ बांसिनै नुनो मोननाय जासै आरो बिनि गेजेरजों गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दड्रेसनि माबा बेयावबो नायनो थाङोबा आरो गान्नाय जोमनायाव आरो बिनि अनगायै जोङो आइजोफोरनि गाननायखौ बुंनो थाङोब्ला जों बर' आइजोफोरा गोदोनि ओंखायनो गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ जों गावसोरनो दानानै लायो होननाय बायदि बिसोरो नाथाय बै आथिखालाव बेनि गाननाय जोमनायखौ जों गोबां सोलायनाय नुनो मोन्नाय जादों गोदोथ' जों दख'ना खौनो गाननाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव बांद्राय बर' हिनजावफोरखौबो जों बेफोरबायदि दख'ना बायदि बेफोरखौ गाननायखौ जों नुनो थांला आरो नोंथां जेरैबायदि जों गुबुननिफ्राय फैनाय जेरै कुर्टा मानेखे बिनि अनगायै जों लंपेन्ट बायदि स्पटिं बेफोरबायदि ड्रेसफोरखौसो बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो बेफोर सोलायनाया जोङो गुबुन गुबुन हादरनि मानेकि गोहोम खोख्लैनाय बा जोंनि गुबुन हारिफोरनि गोहोम खोख्लैनायजों जादों होननानै जों बुंनो हायो
खोनादोना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ बिनि अनगायै आरो जोङो बुंनो हागोन मानेखि माखासे जोङो गोदोथ' सोलोंथाइ सोलों फिथाइाबो एसे जोंनना बिफोरावदों जों जेरै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गुबुन हारिनि मानेके जि राव माखासे बिसोरनि थानाय जानाय गासैखौबो जों सोलोंनो हायो बेबायदिनो जों मानेखि बे फोरफोरखौबो जों एफा एफा मानेखि गुबुननिफ्राय जों सोलोंनाय होननानै बुंनो हागोन मानेखि आथिखालाव गाननाय जोमनायखौबो ओरैबायदि सुबुंफोरा नायो मानेखि जि बुस्थुआ मानेखि कम्फरटेबोल बेफोरबायदिखौसो नायनानै बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेफोर आरो बेनि अनगायै जोंनि दख'नायाथ' एसेबाबो माने ए गिदिर जायो एसे एसेबाबो गिलिर जायो गाननो थाखाय बेफोरबायदियाव मानेखि एसेबाबो बर' आइजोफोरा माखासे माखासे मानेखि बेफोरखौ जों गारलांनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेनि अनगायै जोङो आथिखालाव बेफोरबायदि दोरोङारि गियान जोल बाहायनानै ड दख'ना दानानै गाननायाबो एसे गोरलै बाथ्रा नङा मानोना नांगौ बायदिया आथिखालाव आइजें आयलाबो मोननो थांला मानोना बिफां लाइफां बायदिफोरानो मानेके बांद्राय गैबांला सुबुं अनजिमाया बांबाय बे बेफोरनि थाखायबो जों बे मिथिंगानिफ्राय बुथुमना लानांगौ एसे मानेखि गोब्राब जानानै फैयो आरो बिनि थाखायबो सोलायलांदों जानो हागौ आरो बिनि अनगायै माखासे खामानि दामानिफोरनि थाखायबो बेफोरो सोलायलांदो जानांगौ आरो नोंथाङा बे बे गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ नोंथां आं जिखिनि मिथियो बेखौ नोंथांनो फोरमायना होनोसै नोंथां
औ औ फोरमायो जागोन
नोंथाङानो जिहेथु दहाय एसे आगोलावसो बुंलांखाबाय जे जोंहा गोदो गोदाय माने सुबुं माहारिफ्रानो जेनेबा जोंनिया गाननाय जोमनाय गैयामोन माने नो दंफांनि बिगुर बायदिसिना माने गानग्रा जोमग्रा खस्थ फोरखौ गावनि लाजिनायखौ फांखेनो थाखाय बेफोर
औ
माने खसाबफोरखौहाय गाननानै बेफोरजोंनो जोंहा जिउ खुंबोदोंमोन आरो बे बेबायदिनो बर' माहारिनि गेजेरावहाय नोंथाङा बुंबाय बा बर' हारिनि गेजेराव नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेनेबा जोंना जेब्लानिफ्राय बर' माहारिया जेब्ला समावहाय संसार जाजेननो समाज दानानैहाय जेब्ला गावजों गाव माने समाज दालायनानैहाय थानो रोंदोंमोन माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिलायदोंमोन बै समनिफ्रायनो जोंहा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि माखासे दोरोङारि गियानजों बर' आइजोफ्रा माखासे जि जोमखौहाय जोंना दानानै लानानै गानबोदोंमोन बेफोरखौहाय जोंना बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दानाय लुनायावहाय रोंखा राखाखामोन जोंना बर' आइजो फ्रा दानाय लुनायनि अनगायैबो संनाय खावनाय बेफोर बायदिसिना हाबा हुखाफोरावहाय जोंना बर' आइजोफ्रा जेरावबो आ थामोन आरो गोदोनि समावहाय ओ बेबायदिनो आरो गोदो गोदायहाय माने जि खिनि नांगौ जेनेबा जि दानायफ्रावहाय जि सोंनायफ्रावहाय जि दानायाव मा मा आगजुफोरखौ नांगौ बेफोरखौहाय जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो जोंना बर' हौवाफ्रायो बेफोरखौ जोंना दाननानै बा दानख'नानै लाबोनानै जोंहा आइजोफोरनो सि दानो थाखाय जगारखौ खालामनानै होफैयोमोन बिसोरनो बेबायदिनो नों बिथाङानो बुंलांनाय बायदि जोंना ओ जोंनाथ' बर' हारि जोंनि गेजेरावहाय बर' आइजोफोरा जोंना दख'नाखौ गान नङा होमबा दख'नाफोरखौहाय दा साननानै लानानै गावसोरनो गानो बेबायदिनो दख'ना दायो बेबायदिनो मेख्ला बायदिसिना बेबायदिनो जोमग्रा हास्रा बेबायदिनो आर'नाइ बेबायदि हि बेहाय बर' सुबुंफ्रा गावसोरनो बर' आइजोफ्रा गावसोरनि दोरोङारि गियानजों दानानै लाबोदोंमोन आरो बे बेबायदिनो जोंहा बर' आइजोफोरा बेबायदिनो जोबोद आखा फाखामोन आरो माखासे आगर एरनायफ्रावबो बेबायदिनो ओ बबेबा माने जोंहा अख्रां साजों बिरलांनाय मासे दाउफोरखौहाय नायनानैनो जोंना बर' आइजोफोरा माने बेफोरखौ नायखांनानै सानखांनानै जोंना दख'ना बा माबा मोनसे फास्रा बा बहाबा सिफोराव सिफोराव माने आगर एरखांनो हाग्रा गियान बा गुन दंमोन आरो जोंना बर' आइजो बेदिनो जोंनि बर आइजो फोरनियाव माखासे आगर एरखांनाय आगरफोरखौ जों मोननो हायो जेरैहाय मगर दामा होननाय बेबायदिनो आरो लोगोसे दङ जोंहा मोसा आगान बेबायदिनो दङ थाइगिर बिबार फारौ मेगन बेबायदिनो आरो हाजो आगर बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो। जोंहा नायनो थाङोब्ला जोंनि गेजेरावहाय हाजो आगर हाजो आगरानो माने मेन रलखौ लानाय बायदि जायो आरो जेनेबा जोंनि गेजेरावहाय दं जेरैहाय जोंना आर'नाइ आर'नाइावहाय जोंना जिं जिङआवहाय जोंना हाजो आगरखौहाय होना होखायोखि होखायो आरो जोंना आर'नाइ माबामोन आर'नाइखौ दानायावहाय जोंहा ओ थ' आर'नाइ मोनसे फास्रा बा गोदोनायाव लाग्रा माबा नङा होमबा जि नङा होमबा बेखौहाय जोंङो जेनेबा बियो जोंनि थाखाय जोबोद माने गोनांथार होननानै जों सानो आरो जेब्ला जोंङो गोदोनि समखौ बे नायोब्ला जोंना बे आर'नाइखौहाय बहाबा सोरबा बर फोरनि गेजेरावहाय जोहोलावफ्रा जेनेबा बहाबा दावहा नांगोन होनोब्ला बेखौहाय जों हरसेनि गेजेरावनो जोंनि बर' आइजोफोरा माने दानानैहाय दसे जानानैखाय अखानायसेहाय ओ बेखौहाय गानहोनानै हरोमोन आरो खेबसेयैनो दानानैहाय बर' जोहोलावफोरनो बेखौ दानानै हरनायनि जाहोनानो जाबाय बिसोरो जेनेबा दावहायाव थांनानै जै जाना फैथों आरो बेफोरबायदि आरो बेनि अनगा बे जोंहा जोहोलावफोरनोल' गानहोनाय नङा आरो बेजों लोगोसे जोंहा आर'नाइखौहाय जोंनि ओ गिदिर गोलाव जोंहा सोरखौबा बरायनाय बेफोरावबो जोंहा मान होनो थाखाय बा मान लानो थाखाय जोंहा बे आर'नाइखौहाय बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बर'फोरनि बे आर'नाइया आंगो मोनसे दोरोङारि गाननाय गानग्रा
औ
खिया आरो बेनिफ्राय जोंहा दं जोंना हिजावफोरनि गेजेरावहाय दख'ना थाखाबाय दख'नाखौबो बर' आइजों गोबां रोखोमनि गाब गानानैहाय गाननानै लाबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आरो बेबायदिनो हौवाफोरनि गेजेरावबो दं गामसा बेबायदिनो गामसाखौबो जोंना बर' आइजोफ्रानो दानानै लाबोखादोंमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरो मोनफा मोनफा बर'नि दोरोङारि गियानजों दानानै लाबोनाय आरो गोदो गोदाय माने जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय ओ गंफा गंफा न'खरावबो माने किसान सि दाग्रा माने बे थानायखौ जों नुनो खोनानो मोनबोदों आरो माने बिजाबफोराव जों फरायनो मोनबोदों आरो नङा होमबा नोंथां जेनेबा जोंना गोदो गोदाय मोनसे फोथायनाय दंमोन जेनेबा जाय न'खरनि बा जाय न'खरनि हिनजावसाया जेनेबा सि दानो रोङाबा बे नखरनि हिनजावा जेनेबा हाबा जानोबो गोब्राब होननानै बुङोमोन आरो गोदो गोदाय ए बेबायदिनो माने बयनिबो न'खराव हिसानफोरा थायोमोन आरो जाय सिथ्लाया सि दानो रोङा बे सिथ्लाया हाबा जानोबो गोब्राब बेफोरबायदिखौ होनोमोन आरो गोदोनि बर'नि आजै आबौमोननि समनि बर' सुबुंफ्रा नाथाय बेबायदिनो आथिखालाव फैयै फैयै बर'फोरनि गेजेराव गाननाय जोमनायनि गेजेरखौ गेजेराव नायोब्ला माने ए एसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो सोलायनायखौ होननानै बुङोब्ला आथिखालाव माने बेबायदिनो जोंहा ओ न'खर फावहाय हिसानफोर गैला माने गोबां बेबायदिनो मेचिनफ्राव दानानै दोननाय सिफोरखौहाय जोङो बायनानैनो गानसै मानो होनना बुङोब्ला